औ हेलौ। औ नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं फ्रियैनो दं।
अ होमबा आं मानि मोनसे आयदानि बारै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो जागोन ना?
औ जागोन दे मा आयदानि सायाव सावरायनो?
ओ जों बेखौनो बोथोरनि बारै एसे रायलायनोसै नामा दा जेरै गोलोम बोथोर नि उनाव जों गोजां बोथोरबो मोनगोन बेफोरनि बारे एफा एनै एसे सानैजों सावरायलायनोसै आइडिया होलायनोसै आरो।
औ औ।
अह दा नोंथाङा औ औ दा नोंथाङा अबे बदि बोथोरखौ साबसिन मोनो आरो। गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर बिदिनो गेजेरनि मेसें माबा गैयिफोरखौ
अह जेनेबा जोंनाथ' बोथोरा मोननै जेनेबा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर मोननै जायो नङा होमबा नोंथां माने जोंनि जोंनि थाखायथ' गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर मोननैबो बोथोरा जोंनि थाखाय एखेयानो होनजायो मानोना जोंहा गोज गोजां बोथो ओ गोलोम बोथोराव जोंहा गायनाय फुनायनि सम सफैयो आरो गोजां बोथोराव जोंहा मेसें बोथोर समाव जा गोबां जाय खामानिफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोर बा गोलोम बोथोरफोराव माव मावनो हाया बेफोर खामानिखौ जोंहा गोजां बोथोराव मावनो हायो। गोलोम बोथोराव जाहैबाय जोंहा दैज्लां सफैनाय लोगो लोगोनो जोंहा गायनाय फुनायनि सम जायो जा बर' न'खर फोरा बयहाबो माने माइ गायनानै बा मावै दाङै बयबो जायो नङा होमब नोंथां माइयानो माइयानो जोंनि सुबुंफोरनि थांना थानायनि गुबै राहा होननांगोन। मानोना जोंहा साफ्रोमबो बर' न'खरफ्राव गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ गायनानै जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनो आरो।
ओ बै दैज्लां सहैनाय लोगो लोगोनो बयहाबो ओ दुब्लि फोथाराव ओंखारो माइ गायनो थाखाय सम जायो नालाय। आरो मे बेबायदिनो जोंहा ओज ओ माइ गाय माइ गायनाय बो थोराव बयबो दैज्लां बो मेसें बोथोरनि थाखाय माइफोरखौहाय गायनानै लाखायो जाहाथे ओ मेसें बोथोरफोराव उम जानाय नि जेबो खहा जाया बेनिखायनो गोलोम बोथोरावहाय उम बेबायदिनो जाखिनि ओ आबाद मावनांगौ बा ओ गुबुन आबादफोरखौबो जोंहा मेसें माबा दैजलां बोथोराव मावनो हायो नालाय। जेनेबा मैगं थाइगं बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जाहा ओ ओ उम गोलोम बोथोराव मोननो हायो बेफोर मैगंफोरखौ जोंहा मे सें बोथोराव जानो थाखाय बुथुमनानै दोनो। नारजिफोरखौथ' जोङो बांसिनानो नारजि मैगं नारजि फाथोफोरखौ जोङो बांसिनानो दै-दैलां बो रावसो फैयो नालाय नोंथां बेद बेफोर मे बे फोर मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव जानो थाखाय बुथुमनानै दोनो। बेबायदिनो माइफोरखौबो जोंहा दै मेसें बोथोराव जानो थाखाय गायनानै दोनो। दो मेसें बोथोरफोरावहाय जाहा ओ बेबायदिनो मैगं थाइगं ओ ओरैनो थाया जाहा बर'फोरा बयबो मेगं थाइगंफोरखौ न'खरफोराव गायनानै लायो जानो थाखाय। ओ जेनेबा जोंहा मैगंफोरनि गेजेराव लाइ लाफा मुला बेफोर आलु बे बेफोरखौ ओ गायनानै लायो आरो नोंथां माने ओ फिन आरोबाव जेब्ला दैज्लां बोथोरा फैयो अब्ला बेफोर आलुफोरखौ जोंहा माने आलुफोरा बेसेनफोरा बांङो नालाय दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगंफोरा दामा बारा जायो। बेनिखायनो नंख' न'खरावनो गायनानै लायो आरो जाहाथे ओ माबायावहाय दैज्लां बोथोरफोरावहाय जानो हायो बेनि थाखाय।
औ औ।
दा नोंथाङाबो बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ अ ओ जेरै नों थां खोन्थादों गोलोम बोथोरा बिराद माने ओ गोनांथि गोनां आरो जों बर' हारिनि थाखाय जों बिराद गायै फुयो जायो आरो बे बोथोराव ओ थारैनो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों आरो आंनि हि साबावबो मोननैबो बोथोरानो माने ओ गोनांथि गोनां जोंनि थाखाय ओम आं ओमफ्राय गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो आरो मानोबा। मानो बेखौ आं बुंनो हाला आंनि निजा निजा मोजां मोननाय आरो बेफोरो गोजां बो थोरावनो आंबो जोनोम जादों नालाय। बिनि थाखायनो होनजाहैबाय आरो गोजां बोथोरखौ आं साबसिन मोनो होननानै आरो गोलोम बोथोरनि खोथा लायरायोबा बिनि जे निला निला ओ अख्रां जे जों नुयो इमान समायना मोनो आं बे बोथोराव बेखौ नायनो थाखाय। ओ सान्दुंजों ओरै निला निला दाउस्रिफोर बिरनाय। ओमफ्राय बे जों गोजा गोलोम बोथोरनि जे फिथाइ सामथाइ मोनो खान्थाल होन थाइजौ होन बेफोरखौ आं बिराद गोथाव मोनो आरो। सोब ओ आरो गोजां बोथोरनि थाखाय जाहैबाय जे बे समाव आं सुइटार गाननो मोनो बेखौ आं बिराद मोजां मोनो। सुइटार गाननायखौ आं माने बिराद मोजां मोनो आरो बे जिनिसखौ ओंखायनो आं गोजां बोथोरखौ मो मोजां मोनो बेनि थाखाय। ओमफ्राय जे गुसु गुसु फुङाव ओंखारनानै जे मा होनो फक नुयो जोङो। बेखौ आं बिराद मोजां मोनो फुङाव खारनाय समाव बा ओरैनो बेरायहैनाय समाव बिदिनो जे ओरै लामा लामा खुवा खुजोबनाय बेफोरखौ मानोबा आङो मोजां मोनहैयो आंनि गोसोखौ आरो बे बोथोरा। ओंखायनो गोजां बोथोरखौ आं साबसिन मोनो आरो। नोंनिबा नोंनि बबे साबसिन बोथोरखौ मोनो दे?
औ बोथोराथ' जोंनि थाखाय बेबायदिनो गोजां बोथोराव जा ओ थान्दा थान्दा मोजां मोनो बयबो गोलोम बोथोरावबा मा गोलोम बोथोरावखौबा ओ माब्लाबा माब्लाबा समाव माने मोजां मोना बांसि बाय माने माब्लाबा समावहाय बांद्राय बोथोराव गरम जायो थानो हाया माने बारबो बारनो नागिरा मालाबा समाव। बेबायदिनो कारेन्टफोराबो थाया। बिनि थाखाय गो गोलोम बोथोरावहाय एसे खस्थ' जायो आरो गरम मोननायनि थाखाय। मिथिंजाय दैज्लां बोथोर जाहैबाय सान्दुंफोराबो दुङो बिराद गोसा दुङो मालाबा समाव बारफोराबो बारनो नागिरा। बेनि थाखायनो एसे उसुबिदा जायो आरो गरम बोथोरावहाय। गोजां बोथोरावबाथ' बेबायदि जाला गुसु गुसु जाबाय नेजे सांनो गुसु जायो। एसेबांनो जि जोम जोमनानै थानाय अर फायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। माने बेबायदिनो थाखायो आरो बयबो गोजां बोथोर फुङावहाय अर सायनानै जि जोमनानै गोजांबाबो
औ औ।
औ औ बेबायदिनो माने दैज्लां बोथ बोथोरफ्राव नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोरनि फिथाइ सामथायाइखौ जा बोथोरनि फिथाइ सामथाय गोजां बोथोराव मोनजायो नालाय। बेनि थाखाय एसे मोजां जाहैलायबाय आरो माने बि बिथिंबो बिथिंबो एसे बेबायदिनो मोजाङानो मोनद्रायदों खान्थाल थाइजौ फिथाइफोरखौथ' जोङो मेसें बोथोराव मोनजोबला नालाय दैज्लां बोथोरावसो मोनजानोसै। बोथोरनि फिथाइ हिसाबै जों खान्थाल दाथ' जों खान्थाल थाइजौ थाइजौआथ' गैला जोब्बायानो। ओ खान्थालफोरखौ खान्थालफोरखौ मोनजायो आनारस बेबायदिनो लिसु। बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो मोनजायो आरो नैबे बोथोरावहाय। मेसें बोथोराव बा मेसें बोथोरनि बेलेग फिथाइफोरखौ मोनजाबाय। बेबायदिनो आरो।
गोजां बोथोर सौहैगौ सहैगौ मानि माबाफोरखौबो मोन मोनो नालाय जोङो दुर्गा फुजा होन माबा फुजा होन बेफोरखौ मोनहैनो थांहैनो नागिरथो एसे माने बयजोंबो मिलि जुलि ओंखारनाय मालाय मेलाफोराव थांनाय मालाय मोरेबा गोसोखौ खुसि मोनोना नोंथां। बेबायदि बोथोर सफैबाथाय ओमफ्राय गोलोम बोथोर बोसोराव बांथ' बेबायदि रंजालाय मालाय दिना गैया आरो। जोंनि बैसागु दङ रंजालि बैसागुबो दङ बाट ओ बिदि मा होनो बारा गैदि होनजायो ना।
औ माने नै दा गोलोम बोथोर जाबाय नालाय बिनि जेनेबा गोलोम बोथोरनि एसे जोबनायनि उनावसो जोंहा दुर्गा फुजाफोरबो फैयो नालाय जेनेबा दुर्गा फुजाफ्राथ' अक्ट'बर सेप्तेम्बर बे बायदियावसो फैयो नालाय लोखि फुजाफोराथ' बांसिन गोजां बोथोर समाव जायो माने फेस्टिभेलफोरा बांसिनानो गोजां बोथोरावसो जायो आरो। नुयो जोङो औ।
ओंखायनो बै समाव गोसोफ्रा बयनाबो एसे खुसिसिन जाहैयो बायदि मोनो आरो आङो।
औ
औ औ ओमफ्राय दा माने बोथोराबो गोलोम बोथोराबो आगोलनि बायदि नंला जे दुंनायनिफ्राय दुंसिनबाय गुदुं जानायनिफ्राय गुदुं जासिन लांबाय सहायनो हायै माने एसे सान्दुंबाथ सहायनो हायै गुदुं जाबाय ओंखारनोबो हाला न'निफ्राय
उम माने जोंनि बेबायदिनो आबहावाया माने जोंनि आबहावाया एसे गुबुंले जानो हमबाय होनांसिगोन माने दंफां लाइफाङा गोदो जाबायदि जोङो सोमखोर सोमखोर दंफां लाइफांफोरखौ नुयोमोन बेबायदि दंफांफोरखौ माने आथिखालाव एसे खम नुनो मोनबाय माने हायजोफोरावथ' जों गोबां गो ओ माने गोबां बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनदोंमोन दा नै दा बायदि समावथ' जों ओरै गुवाहाटिजों थांबोला जों नुनो मोनदों लामा सेर सेर सिगां माने गोबां दंफांफोर दोंमोन जायखौ माने दायो नुनो मोनला माने अभार ब्रिज बानायनो थाखाय हासोफोरखौ खुख्लाजोब्बाय हाजो खुख्ला दंफांफोरखौ दानजोबबाय माने लांदां लांदां बोरैबा जाजोब्बाय आरो बेनिखायनो दंफां लाइफां खम जानायनि जाउनावबो आबहावाया गुबुंले जाबाय आरो बोथोरफोरा बेबायदिनो दुंनायनिफ्राय दुंसिनबाय लोगोसे बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि जेनेबा ओ गोबां कम्पानिफोर दिहुनदों जायनि थाखाय माने बेफोरनिफ्राय गोबां गाज्रि गाज्रि गेस ओंखारो नालाय गेरेसफोरनि जाउनाव बोथोर फोरा दुंबाय लामाफोरा बांद्रायबाय बांनायनिफ्राय बांबाय मटर गारिया बांबाय बेनिखायनो बोथोरफोराबो दायो गोबां गोलोम बोथोरावहाय गोबां गरमनाया बारा जाबाय बिदुंफ्रा बांनो हमबाय आरो नोंथां
औ औ बेनोसै नोंथां माने दा बयबो गारि नङाबानो थाबायनानैबो थांनो हाला आरो बिदि सान्दुंनि थाखायनो आरो अखायाबो मान दा अखा बोथोर न लदो गेजेराव अखा हाब्रबनाय दसेनो सानदुं दुंनाय दसेनो मा होनो अखा गैयै औ औ दसेनो जों बैल' जोख्लेबनानै थानाय बिदिनो मान माने बोथोराव बिराद गोलोम बोथोराव बिराद माने दसेनो दसेनो सोलायनाय बिदि नुयो आरो गोजां बोथोराव बिदि जाया गोजां बोथोराव खनसेनो जे बोथोर बिदिनो थालांनाय ओरैनो जोस्ट बिदिनो बार'था बेलासिनि बार'थाफोरबाथाय एसे गुदुं मोनसै आरो अब्ला गस्लाफोरखौ खुबफिननांगौ जानोसै जोङो खिन्थु गोलोम बोथोराबो मोजां नायनो थाङोबा मोजाङानो मोननैबो बोथोरानो होननि थाखाय नांगौ जों मोनसेखौ बासिनानै लानो हाया
औ
फिसिनाया गावबा गाव निजा मानसिनि सायावसो आरो गाव जेखौ मोजां मोनो बेनि सायावसो
उम अब्ला नोंथां जाहा समा जाबाय ना
औ औ दे होमबालाय होननाय जासिगोनदां
औ दे उम